हेल'?
औ नोंथां खोनाबाय ना? औ खोनाबाय आंबो दासो ओमफ्राय नों नोंथां गरमनि समाव मा मा हाबाफारिफोर लाखो?
गरम बन्द'नि समावथ' एसे एनै गथ'फोरखौ एंगेज दोनबाय थानो थाखाय जोंहा गामिनि मोनसे क्लाबावनो गामिनि क्लाबाव लाइमोनफोरखौहाय फोरोंथाइ होहोदों बे लेखा फरायनानै ओ जायफोरा जेनेबा बिए पास एम ए पास बिसोर लाइमोनफोरखौ बे उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौहाय लेखा फोरोंहोनाय जोङो बिदि मोनसे खालामदों आरो मावबादाखौनो होननो हासिगोन बेखौबो खालामदों आरो लोगोसेनो जायफोर गथ'फोरा बेबायदिनो बायदि बिथिङावहाय गोसो गुदुं जेनेबा गेलेनायनि थ' बेखौहायबो जोङो ओ बेलासि बेलासि समावहाय एसे नायनानै बिसोरखौहाय जाय जाय गेलेनायाव गोसो गुदुं बिसोरखौ लानानै ओ प्रेक्टिस खालामहोदों। नोंथां खारनायनि बा माबा औ एसे आरो मोसानायनिबो सब सप्तासेयारि सब्ताया सानफ्रामबो खालामाखैब्लाबो बिसोरनो लेखाबो माबायो नालाय सोलोंनांगौ जायो नालाय बे फराय फरायनायावबो बिसोरनो आरो लोगोसेनो बे मोसानाय जा दामनाय बेफोरनि सोलोंथाइ लागासिनो बेखायनो बेफोर हाबाफोरखौ माखासेखौहाय सब थाासयारि खालामनानै
नंगौ नामा?
थान
औ जोंनाबो नै गामियाव माबा लादों आहो जोंनाथ' गामियाव ओरैनो माबा होबाय हेल'?
औ खोनादों नोंथां।
खोनादों ना माने गामियाव जोंना लिरनाय फरायनाय गथ'फोरखौनो ओरै सेंग्रा लाइमोनफोरखौ फोरोंहोबाय। सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लाइमोनफोरखौ ओरैनो थास्लायस्लाय बिस बिथांमोनहाबो फरायनाया जेनब बा क्लास बन्द' जानानै दंफैथ'यो नालाय म ओरैनो सासे ा गावसिोरनि रोंनायखौ एसे इुब फ्ला खालामथों माने
औ।
राननानै होथों साननानै जोंबो हाबाफारियानो जाबाय ओ बर'नि दोरोङारि मोसानाय आरो दामनाय दामजु बेखौ फोरोंदों होनो नागिरदों। औ बाहाय माने जों गामिनिखौल' लायाखै गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय जेन'बा खाथि खालानि गामिनि गथ'फोर बा लाइमोनफोर गोसो गुदुं लाइमोनफोरा बाहाय फैनानै बाहागो लाफैनो हागोन बिनिखायसो आङो नोंथांनि गामिनिफ्रायबो बा नों थांनि सोरबा सिनायनाय फरायसालिनिफ्राय बाहागो लाफैगोन नामा होननानै आं नोंथांनो खिथा फोरमायहरदों।
औ बाहागो लाहैग्रायाथ' गोबाङानो दङ। गोसो गुदुंखा फरायसाफोरा गथ'साफोरा।
औ नोंथाङा एसे ओ माबानानै होदो फोरमायनानै होदो। लाइमोनफोरनो ओमफ्राय आं लोगोसे जोंना बाहाय फोरोंनाया ओ गासै दा जिबा गाबोन जिबानिफ्राय थामजिसे जुलाइसिम जागोन आरो। बेवहाय गोबां रोखोम नि जाय गथ'आ बबेयाव गोसो गुदुं सोलोंनो लायमोना बेखौ जोङो फोरों-फोरोंथाइ होगोन मावबादा खुंफुंदों। बेवहाय बर'नि दोरोङारि दामजु होन-होनोब्ला सिफुं, खाम सेरजा, जथा, जाबख्रिं माने दोरोङारि दामजों जेसेबां दं बेखौ फोरोंथाइ होनो नाजागोन। आरो मोसानायाबो बिदिनो बागुरुमबा थाबाय दाउस्रि देलाय, मोसाग्लांनाय, बारदै सिखोला नै बेबायदिनो कफ्रि सि बनाय गोबां रोखोमनि जोंना मोसानाय दं नङा होमबा बर' हारिना। दा बेनि थाखायनो बेफोरखौनो फोरोंनाय जागोन नालाय जाय गथ'आ गोसो गुदुं मोसानायावबा मोसानाय हागोन। आरो ओ दामजु दामनायावबा दामजु दामानाय हागोन। लोगोसे जोङो बेजोंनो लोगोसे गेजेर गेजेर आरोना जेन'बा ओ सानसे साननै बेफोरनि गेजेरावनो जेन'बा सानथामसोखौ ओ मा होनो बेखौ फाव खालामनाय बेखौबो फोरोंथाइ होनो नागिरदों नालाय माने बाहाय ओ गुबुननि फ्राय सासे रोंगौथि गोनां फावखुंगुर बा फावखुंग्रि बे बिथांमोनखौ जोंहा लिंहरदों नालाय दा बेयावनो बिथांमोनखौ जोङो फोरोंथाइ होगोन। फोरोंथाइ होनो थाखाय बा गथ'फोरखौ ओ सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय खाबु होनो नागिरदों।
औ। खोब मोजां हाबाफारिखौनो लादों नोंथांमोनहा। जोंहा दा दामनाय देनायनि फारसे ए से मोनदों सोलोंथाइखौ थेवब्लाबो बे फाव खालामनाया बांसिन गथ'साफोरानो आथिखालावथ' आरो बेफोरावबो गोसो जासै। फाव खालाम मनाय बेफोर बादियाव औ औ बेफोराव ओंखारनोथ' बयहा बो गोसो थायो एसे एनै। दा बिनि थाखाय औ
माने जोंनि बर' ओ सावथुन मुलुगावबो एसे एनै जौगाबाय नङा होमबा।
औ।
बाहाय जोंनियावबो गोबांथार माने रोंगौथि गोनां बा एक्पार्ट ओ फावगिरिफोरखौ नागिरो नालाय बेनिखायनो दा मोसानायजों लोगोसे आरो खायसे खायसे गथ'फ्रा मोसानायावल' गोसो गैयालासिनो जेन'बा फाव खालामनोबो गोसो जायो नालाय। दा बिनि थाखायनो जाय ओन्दै गथ'फ्रा बा लाइमोनफोरा मोसानायजों लोगोसे बा दामजु दामनाय ओ सोलोंथाइजों लोगोसे जुदि सोरबाफोर फाव खालामनो गोसो दङब्ला बा बेफोर बिसोरखौ बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा होनानै गोजौ फारसे दावगो होना दावगा होनायाव एसे माबाफोर बिहोमा होनो हायो नामा बिथांमोनखौ जों लामा दिन्थिनो हायो नामा बे थांखिखौनो लानानै जों बे मावबादाखौ खुंफुंनाय जादों आरो नोंथां।
औ खोब मोजां जादों। बयहा ओ गथ'साफोराथ' बेफोरखौ सोलोंनो गोसो दंखायो जोंनियाबो आं ओ बिसोरनो फोरमायनानै होगोन बे मावबादानि बागै आरो फो फरायनायजों लोगोसे बेफोरखौबो सोलोंनांगौ मोनफा मोनफा ओ किल आदबखौहाय
उम
बिनि थाखायनो औ दानिफ्रायनो अबे लामाजों थाङोब्ला इयुना बो गाव बबे लामायाव गाव आगान सुरनानै माबा मोनसे खालामनो सान्दों बा मावनो सानदों औ बेखौ दानो सायख'नानै लानो रोंनाय जाखानांगौ बिनि थाखायनो जुदि बि औ बिथांमोनहा फाव खालामनायावनो थांनो गोसोब्ला दा बिनि जोहै बे बिथांमोनहा बिसोरो गथ'साफोरा मोजाङैनो सोलोंथाइ लानो हाग दा फाव खालामनाया खेमेराखौ माबोरै? ओ फिस खालामनांगौ लोगोसे माखासे टेकनिकेलनि बुस्थु थायोना बेफोरखौ सोलोंनायाबो गोनां फाव खालामनायनि मोनसे गावनाव गुन थाबाबो नाथ थाय बेफोर टेकनिकोल बुस्थुखौबो सोलोंनाया गोनां नालाय।
नोंगौ नोंगौ नोंथां मानो होनोब बा आथिखालाव लिरनाय फरायनायजोंल' जों गासिबो साख्रि बाख्रि मोनगोन बा जाफुंसार जागोन बे नङा। बिनि थाखायनो लिरनाय फरायनायजों लोगोसे मायाव गथ'आ रोङो बा लायन मोना बै लाइमोना मायाव ओ आग खा फाखा बेखौ नायनो थाखायबो माने औ आरो गोबां बिमा फिफाफा जोंनिया गथ'फ्रा माखौ सायख'नो मोजां मोनो बा माखौ मायाव गोसो गुदुं बेखौ जोङो जोंनि बिमा बिफाफ्रा गोबां समावनो एस आन्दाय बायदि जाना थायो जुदि बेफोरबायदि खाबु होयोब्ला बा गथ'नि रोंनायख खौबो नुबाय ओ बिथाङा दा गथ'आ बै गथ'आ मायाव आखा फाखा बेखौबो नुबाय। दा बिनि गेजेरजों बिथांखौ थुलुंगा होनानै गोजौ फारसे लांबावनो हायो नामा बा गोजौ सोलोंथाइ बिनि सायावनो लाहोनो हायो नामा बेखौ जोङो ओ मोजाङै मिथिनो हायो आरो बेनि गेजेरजों
औ नोंगौ। दा आमफ्रायो ओ बे ओब फाव खालामनाय आरो मा मा होनामोनलाय नोंथाङा सिगाङाव?
ओ दोरोङारि दामजु दामनाय मानो होनोबा दोरोङारि दामजु दामनायखौ औ मोसानाय मोसाया बेखौ फा ओ सोलोंथाइ होनायनि ओ गुमै थांखियानो जाहैबाय जोंनि हारिनि मोसानाय मुसुरनाय बे ओ हारिमुखौ जोंनि गेजेरावनो फोथांनानै लाख खिनाय मानो होनोब्ला जोंनि ओ मोनसे समाव बा गेजेर समाव गोबां जोंनि मोसानाय बा दोरोङारि मोसानाय मुसुरनो हानाय गोबां बालांनो हमबाय मोन बेनि थाखायनो दा जोङो इयुन जोलैफोरनिस गेजेराव बा इउन जोलैफोरनि थाखाय जोङो बेखौ औ औ जों बिसोरनि ओ गोसोआव बा बिसनि हारिमुखौ माबोरै फोसाब बावनाय नङा मानो होनबा बेखौ लांफाबाय थागोन। बे जोंनि बेदि खालामनायनि गेजेरजों जोंनि हारिमुवाबो थांनानै थाबाय थागोन बे मा ब्लाबाबो जोबनानै थांनाय नङा नंगौ।
औ।
औ मोनसे ओ जेनेरेसननिफ्राय गुबै दानि गोदान जोलैफोराबो जोलैफोरनाव बास्लायबाय थागोन बेफोर खौ दानिफ्रायनो जोङो ओ सिनायथि खालामनानै होनायाबो गोनांखाथार। नोंगौ नङाब्ला मोनसे हारिया ओ मोनसे समावहाय माने जेब्बो थाहैनाय नङा बेनि बेनिखायनो जोंनि लाइमोन फोर जोंनि गथ' गथायाइफोरनो बेफोरनि फारसे सोनानै होनायाबो जोबोद मोजां।
ओ मोनसे हारिनि थाखाय हारिमु आरो थुनलाइया मोनसे आयना बायदि होननानै बुंनांगोन जों। दिनै नै जोंनि बर' हारियाव गोबां समायना रमायना मोसानाय दं बा दामजु दामनाय दङ बा देंखो दङ मेथाइ दङ खुगा मेथाइफोर दङ दा बेखौ जोङो लाखिलांबाय थायोब्ला दा जोंनि नै जोंनि दोरोङारि मोसानाया गाननाय जोमनाय ड्रेस बा ओ बेफोर बेसेबां समायना दा बेखौ गुबुन हारि फोरनि गेजेरावबो जों मोनसे ओ मा होनो बेखौ गोसो बोनो हानाय मुसुरनाय बेबायदि नि गेजेरजों
औ। मुलुगनाङैनो बाख्नायदों बयबो गोमोदों जोंनि मोसानायखौ नुनानै।
नोंगौ।
दा बेनि थाखायनो औ
औ जोंनि बर' हारिया मोनसे धोनि हारिमु गोनां होननानै बुंनांगोन जोङो मानो होनोबा जोंनियाव माने जेब्बो ओ मा होनो बेखौ खम गैया बा आंखाल गैया मानो होनो बा जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरै आबै आजै आबौमोननिफ्रायनो जोङो दोरोङारि मोसानाय मुसुरनायफोरखौ लाबो बाय थादों दामजु दामनायफोरखौ लाबोबाय थादों माने जिउ खुंनायजों लोगोसे रंजानाय बाजानायखौबो जोंनि आबै आबौमोनहा गोदो गोदायनिफ्राय लाबो फाबाय थादों जेरै बैसागु फोरबोफ्राव रंजानाय बाजानाय आरो गुबुन गुबुन फोरबो जेरै दै सारनाय फोरबो होनोना जेरै ग थ' गोदान मोननायाव खुसिजों मोसानाय बेफोरावबो जोंनि खुगा मेथाइफोर खननानै रंजाबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो खोनाबोनो मोन्दों गोदोनिफ्रायनो आरो ओंखाम गोरलै जानाय बा हाल जांख्रा जानाय बेफोर जोंनि हारिमु।
औ। दा बेफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिबाय थानो थाखाय औ बेफोरबायदि औ हाबाफारिफोरखौ खालामनांगौ।
अबा जोङो सावरायलायसिगोन दे नोंथां।
औ दोनथ'बाय। औ दे।